उम बुं ओया दङ।
खबर
मोजांआनो नोंनालाय?
आंनावाबो मां मोजांआनो।
ओइ जोंनि एग्जाम मोनफैबाय थाग दखले
जोंनिनो अ
जों नों मा फरायदो?
जेबुफोरराखै
आंबो फरायाखै बिजाबबो बायाखै।
बिजाब बिजाबाबबो बायाखैनो बायनांगोनसो।
उम दामानो गोसाथार।
ओम मोनबाय सतता पेपार
अ
पेपाराबो आरो दा फाइनालाबो मा होनदों?
बिजाबखो नों बायदे आं नोंनिफ्राय फरायगोन।
नों बाय नों आथा आं आथा बायनोसै।
अ बायजायो।
ओं
फिफ्टि फिफ्टि जागोन रा -
उम।
फैसाया।
इबायदि
माखौबाफोर जुइस लोंहैदो थान्दा होनना
मा लोंगोन?
थान्दा थान्दा खुसेरनि
आंबो लोंनो लुबैदों खिन्थु बिथिं गैयानो।
जों मोननि बिथिं जि फानखादों।
खुसेरनि दा मोनायावसो फायगोन समाव दा मोननाय नङा।
उम जोनिथिं फानगासिनो दं, मोना मोनाव सोर लोङो बिदि गरम खानदुं गोसावसो लोङो।
बेखौनोथ' दा आरो जि ओंखारो हायि एकदम सि
जोंनिथिं बिदि फानगासिनो। फुं आनथारनिफ्रायनो आमफाय बारा बाराबो होयो।
उम
बिस थ'कानि बायबा आमफायो आरो आनथा सरनानै बारा जानायखौ आरो लुदेरना होबावो।
बाप रे
इथिन लोंनो फाय।
थांनांगोन र' गोजान जायोना हारसिं थाबायना थांनो बायो।
उम जागोन। ओं दे आं लायगोन ससे ससे फायबानो जाबाय खाटा लानो। थोद साता लाना मिनिनो मोना नो मानो मिनिदों आक' नों
नंगौ?
अ
नंगौ?
नों मिनिनो मोना नो मिनि नाङा
ओइ साता लानोबो माने साताया सान्दुआनो सोरखिजोबो।
जोंखिनायाथ' जोंखियोनो
आंनियाहै लायै बायदिसो गो-गोसोम बायना लानांगोन र' मा होनदो।
गोसोम थाथालाबा बांसिन मोजां
ओं गोसोम बायना लानांगोन र' आं
ओं जोमोननि दुखान खोमा न बन्द खालामसोदोंलै
आना आं ओंखारनायानो जायाखै मैयाबो अ मैया ओंखारदो दसे से दा आरो ओंखारनायानो जायाखै मोना-मोना नायनोसै र ओंखारनो ओरैनोसैया
बुहद सानदुं गोसा ना आंनि मबेला गुद आंनि मबेला जि गुदुं जाद दो ओमफाय आं फैसायाव सोना दोनदो। दानि बोथ सोना दोनदोमोन ओमफाय थान्दा जाबाय।
ए आंनिया रुमा थानदाना बेवहाय बारा गुदुं जायाखै।
नोंनि रुमा बारा गुदुं नङा दां ना? दा थानाया?
थान्दा।
आंनिया गुदुंथार जोबनाया माने सानदुङा जि सिदा सिदा नांखायो।
उम ओंखायनोथ आं न'आव थांनो बादो बेयाव थान्दा थाबाय थानो लुगैदों न'आव थांबा आंनिया ननि रुमा जि गुदुं।
आंनिया न'नि रुमनियासो थान्दा। बा बेयावसो गुदुं। न'आव थाबा खमबल बायना उनदुलायनांग। ओमफाय बेवहाय खमफखौ हाबाव गारखांना दोननांगौ ओमफाय दिनै हराव उन्दुनोनो हायाखै।
बेयावसो आंनिया ब्लेंकेट लानानै उन्दुनांग न'आवबा ए भगबान नायनोनो हाया नुबानो जोराव जोराव मोनो।
उमहो बेयाव बेयावथ आरो उम हो जि गरमखा सोबानो उन्दुनो हायाखै सोरबा हरनि बार'था बाजियाव उथिना थाबायदो।
ए भग'बान।
दुगैदो।
उम
ओमफाय आं फुङावसो उन्दु कादो पासता बाजायाव।
न'नि बे फिल्डाव माइ लामजोबना दोन्दो दख नुवाखै नों?
नुदो नुदो।
दुनियानि माइ।
अ समाबो लामदोंथ
खारनोनो जागा गैला।
लामा लामा सोब लामजोबदो जोंनि बे खाथिनिया। गुते जागा लामजोब दो।
लामायाव जाहानिया फिल्डाव लांदो दां।
ए मा बुंङो बिदि माइला उम बोनालालै आं
माखो माइ लामनाय मा?
माखोबा बुं
उम गाबोन थांगोन।
औ थां ओ थांजायो। किन्थु आं गानग्रा लाबोयाखै।
एकजामा
एक्जामखौ होनानै उनाव थांसै आरो। उसथानानै
दसथा जागोन प्रग्रामा।
ए आंनि एगजामा हो बेलासिसो।
बेलासे आंनिया गाबोन जागोन ना जायाथाय कनफिउस जाजोब्बाय आं।
नोंनिया जाया दांलै। ओ जाया जानो हानाय क मादिबा नो गासै एगजाम जाया होनना बुंनानै अरथाद जाब्रबना होदो।
बेखुनथ कनफिउस जाजोब्बाय दा जायानानै थाबाय थाबाबो उनाव जाना होबा मायदि थांगोन?
उम्म ओइ माबानि गस्ला गस्ला खालामबाय
सेननिया?
ओ नाम लानांङा।
गैया अ खालामबाय।
बेसां हामदो?
आं मोननै
आंबो मोननै बेसां मोननाय नङ
टिसारट मोननै हा
टिसार्टखोदो खालामबाय दा?
बे मा खालामदो मा खालामगोन होमबा बेलेग मोजां बुस्थुआनो गैया।
आं टप खालामदों जि मजा मजा टप मोनदोंमोन बे टपा नोंदो मिलाय खागोमोन।
आंनाव गैया जेबोखोनो मोनाखै आं।
मजा मजा तब मोनदो।
आरो फैबावबा नागिरनांगोन र'।
उम्म
आं भिदिअफोराव नुदोंखि दुइ हाजार दुइ हाजार बिदि मोनदों जोंनियालाय ओमबा मा पासस'ल'?
दुइ हाजारखौ जों आग'नो मोनखामाय ना।
आरो मानो मोनबावाखै?
मोनबाय ओमफ्राय उनावह आरो मोनबावगोनदां। बेलेगफोरा मालाय मोनसोदो।
बिनिफ्रायना जोंङो बिदि बिनिफ्रायना बिदि जोंङो माबा अनलायहोन खालामाखै बि एपनिफ्राय डाइरेक्ट बि फ्रियाव मोननायखौल'सो खालामदो।
अ
नोंलाय?
आंबो बिदिनो माने फ्रियाव होबाय थादोबा।
अ मिथिया कास्टमार गैयिखाय होदोदां।
बिनिथ
जागोन माला न'
ओंखाम उखैसोदो दाबो ओंखाम मोनजायाखै थांसिगोन र' एकजाम जोब्बानो नांगोन
आइनो जाखांबाय उदैबा लुबाय
ओंखाम जानो ओंखामखौनो मोनाखै
गारियावनो गाखोनो बाबाय आं
बासाव?
उम
ओहो जोंनि ओंखाम संदाया थांबाय न आव ओमफ्राय सोर संदों मिथिया बहुद लेट जाबाय
ए
ओंखाम उखैसोदों मोनजायाखै
ओमफ्राय नोंसोर सोलायनायालाय मालानिफ्राय थागोन?
जुलाायनिबाय माने आंहाय नाव थांगोन ना दा बे माबायावहाय जुनाव नवाव थांना फाय फैनानै गेजेर ससेयाव जुलाइ होफाफिनगोन फैनानै ओमफफ्राय बुस्थुफोरखौ दोननानै ओमफ्राय थांफाफिनगोन ओमफ्राय फैनानै आरो क्लास जानो टाइमाव हाबफैफिनग
ए बा आरो सासे लोगोआबो थानो होननाया बेबो बेयावनो सोलायगोन?
ओ बेबो बे माला हाबगोन आं बेखौ मिथिया
औ
ओमफाय माबायाहै ओइ बे सासे आरो लोगोआ बिहाय बुंबाय थादों रुमा आंनो मोनसे नामायना हो होननानै बिबो थांगौमोन नो ओमफ्राय दा रुमा खालि गैयानो थां जायो खालि गैया
सोरबा थांबा फोथाराव हरबानो
ओ नों खालाया?
आं पापाहै माबानाङा होननानै होनदों सोलायनाङा होन्दों
जब पाथायाबालाइय
आफाया थानाय नंला बिदि टु मोन बा उवान मोन सोनि उनाव बेलेगाव थांगोन बियो।
बिदिबाय नोंसा फैसाया बाराद्राय गोलैगोन
आं मोनदोंमोन सिंगोल रुम ला नो होननानै ओमफाय होनदोखि मालाबा फैबा थाफैनांगौ आं होनना बेयावनो था होननानै सोलाय नाङा
नोंना माबा गैया माथोआ थांलाय फैलाय जाबाय थादो खोनादोना?
हा
हा नोंनिया माथोआ थांलाय फैलाय जाबाय थादो। नोंनि माथोआ थांलाय फायलाय जाबाय थादो
नोंनियासो थांलाय फैलाय जादो आंनियाव
ए आंनिया नोंनियाव ओमफाय जोंनि रायलायनाया खमाय जानोसै
उम
अह
आं मा होननाय खोनानाय नों?
खोनायासै उम बाजेथ मिलायोबालाय सान्दों
उम
नोंनि मोजां जागोन दे आं थांना जाहैबाय थागोन माख्लैबा माख्लैबा अबाफोर थांबा बबाफोर थांना बेरायना हर जाबा
उम दे होमबा
औ दे
ओं दे